हेलौ खोनादोंना? दे दे दे नोंथाङा मा खालामगासि सिनो दङ
हैद ओरैनो दङ दा मोनाबायना ओरैनो बायेरायाव बार जाबाय दङ
आतसा आतसा ओमफ्राय नोंथाङालाय मा मा फरायगासिनो दङ?
दाथ' आङो फरायनाया कमप्लिट जाथ'ना दङ डिग्रि कमप्लिट जाबाय ओमफ्राय एम ए सि कमप्लिट जाना दंथ'यो ओमफ्राय दा बिएड लाथ'नाय जायाखै एप्लाइ खालामनो नागिरदों
अ दा मास्टार दिग्रि फरायब्ला जों मा मा थियारि खालामनांगौ बा मा मा मोनो मा मा मुलाम्फा दं बेफोरखौ खोन्थानायसाय
मास्टार डिग्रि लानाया माने जोंडो मास्टार थिंसिं लायननि थाखाय मास्टार डिग्रि लानायोबा मोजां जायो आरो एम ए सि एम ए फास जाखांनायनि उनाव जोङो आरो बि इद लादेरनो हायोब्ला नोंङो गोजौ लेबेलनि मास्टार जाहैनो हायो आरो एम ए ख-खमप्लिथ खालामनायनि उनाव दकथरेद पि एइस दि दिग्रि लानो हायो बेजों लोगोसे जोङो पि एदस डि लाफानायजों जोङो माने प्रफेसर लाइनाव साख्रि मोननायनि चान्स थायो आरो
अ औ ओमफ्राय आरो नोंथाङालाय मा माथो मेजर लानाय?
हा
मा मा मेजर लादोंमोन नोंथाङा मा थार दिग्रियाव?
ओं ओरैनोथ' जुग्राफिखौ मोजां मोननाय जुग्राफिखौ लादों। मेजर हिसाबै।
उम। जुग्राफियालाय बबे लाइननि? साबजेक्ट जाहैयो मा मा फरायो बेयाव?
जुग्राफिया ओरैनो माने बुहुमाव थानाय दंफां लाइफांजों लोगोसे मानसिनि सोमोन्दै आरो जिब जुनारजों लोगोसे सोमोन्दो थानाय गासै आबहावाखौनो माने जोङो फरायसंनाय जायो।
उम।
बेजों लोगोसे माने दानि जुगाव माने आबहावाया माबोरै सोलायलांबाय दं माबोरै माने आबाद मावनाय एबा सुबुंनि गेजेराव माबोरै सोमोन्दोआ सोनारो एबा सोमोन्दोआ गोहोम खोख्लैदों बेफोरनि सायाव माने जुफ भुम खौरांनि भुम खौरांनि गेजेराव जोङो फरायनो मोननाय जायो आरो।
अ अ। ओम ओमफ्राय आरो जोंनि बे जुग्राफि फरायनायजों जोंनि समाजजों मा सोमोन्दो दं बा मा मुलाम्फा जायो जुग्राफि फरायोबा बेखौ एसे फोरमायलायसाय।
एबा भुम खौरां फरायबा जोङो माने सादारन जों जिउ खुंनायाव मोननाय सादारन नलेजखौ मोननो हायो। जेरै आबहावा आबहावानि दुंथाइ गरम बोथोर, थान्दा बोथोर बेजों लोगोसे आबाद बोथोरनि समाव बबे समाव आबाद ओ माने मा सिजोनाव मा आबाद मावनांगौ जायो एबा मा सिजोनाव माने मा आबादखौ मावबा जोङो मोजां फिथाइ मोननो हायो। बेफोरखौबो जोङो जुग्राफिनि साबजेक्टनि गेजेराव फरायसंनो हायो।
अ अ।
जुग्राफि लायोबा जोङो माने एक्सट्रा नलेज मोनो आरो माने स सादारन सधारन जों जिउ खुंनाय समाव एबा बेरायनायनि जोङो बबावबा हाजो एरिया दैमा दैसाफोरनि बबेयाव मोजां जायगा दं एबा बबेयाव लैथो लैथोनि दै एबा बिलो दङ' बेफोरनि सा
अ।
मिथिनो हानाय जायो आरो। बेरायनानै जुग्राफिनि गेजेरजों।
बेफोरनो आरोना? ओमफ्राय दा मास्टार डिग्रि खालामबाय नोंथांङा नेटफोर होनो सानदोंब्ला नेटफोर होनायाव फाय माबायदिथो होयो एग्जामखौ मा मा साबजेक्ट फरायनांगौ ओमफ्राय नेट थामबा आरो मा मोनो बेसखौ बेफोर खौ एसे मोजांङै फोरमायनानै होनायसाय
दा जोंङो नेटखौथ' ओरैनो नरमेल एम ए एम एस सि खालामबाय थानाय समावनो होनो हायो। ओमफाय बेयाव एगजाम जायो मोनसे नेट नेट एन टि ए नि आन्दाराव खुंनाय जायो नेट एग्जाम। बाय बे एगजामा बोसोराव खननै फैयो।
उम उम
याव ओमबाय बेयाव एप्लाइ खालामबानो माने जोंङो इगजामखौ होनो हायो आरो। बे एग्जामखौ जोंङो ओरैनो लेखा बायनानै फरायनो हायो।
अ
लोगोसे जोंङो एम ए एम एस दि एबा डिग्रि फरायनायाव मोननाय साबजेक्टनिफ्रायनो कुइसन फैनाय जायो।
अ
आरो बेजों लोगोसे टिटचिं लाइननि कटुइसन एक्सट्रा फैनाय जायो बेनो
उम
ओमफ्राय आरो बे नेट एग्जाम बे एग्जाम फोरख हुलाय बबेयाव थोहैनांगौ?
बे नेट एक्जामा सेन्टार दंङ। जोंनिया गुवाहाटियाव जायो गुवाहाटिनि बेलेग बेलेग सेन्टार दंङ। रानना होयो।
अ अ उम ओमफ्राय नोंथाङाथ' बिएद फरायनो सा सानदोंब्ला मा मा साबजेक्ट उला फरायनांगोन बा माबायदि थियारि खालामनांगोन बबेयाव एग्जाम होनांगौ बेफोरखौ एसे फोरमायनानै होनायसाय
दाथ' बिटनिया बहुद इउनिभारसिटि दंङ दाथ' जोंनि खाथियाव ब इदि इउनिभारसिटिनि माबा गैबाङा दा बड'लेण्डजों गुवाहाटिीनि आन्दारावनो लानांगौ जायो आरो माने जों गोजानाव थांनो हाया जायो नालाय। दा गुवाहाटि। स्निया जाबाय दङ ओमफ्राय बि बि इउ निया दाख्लैसो फैदों आरो दा एप्लाइ खालामथ'वाखै बानायनांगोन। ओमफ्राय दा इनि। एगजाम सेन्टारफोरालाय खाथियावनो जायो। जोंनि लकेल। जायगाफोरावनो थांनानै हैनो हायो आरो बेनि एन्ट्रेन्सनि लेखा बायनो हायो। प्रिपारेसननि थाखाय। सादारन ओरैनो जिके माबा माबि इंलिस जेनेरेल नलेज। साइन्स मेथ्स। बेफोरनो थाफायो आरो।
औ। ओमफ्राय बिएड खौ लायो। जोङो। मा सुबिदा मोनो बा माबायदि जोंनि जिउआव गोहोम खोख्लैगोन बा मा जानो हागोन जों बेखौ लायोबा। मानि थाखाय नांगौ जोंनो।
जों बिएड खौ लायोबा जोङो टिचं लाइनाव साख्रिनि थाखाय मोजां जायो साख्रि लानो थाखाय सुबिदा जायो दानि जुगाव बिएड गैयाब्ला। नानै जोङो टिस्चिं लाइननि। साख्रिनि थाखाय एप्लाइ खालाम। खालामनो हाया। बि एड खौ नांथारगौ। ओमफ्राय जोङो टिचं लाइनाव गावनि प्रफेसनेल केरियारखौ दानो थाखायबा जों बिएड लाथारनांगौ।
औ। दा बिएड फोरफोरखौ लानो थाखाय मा मा माबायाव एप्लाइ खालामनो हायो बबे बबे इन्स्टिटिउटफोराव बिएड फरायनो सुबिदा होयो। बा। बेसेबां बेसेबांसो लायो बेफोरखौ फोरमाय
अ ओरैनो।
फैसाया गोबाङानो लायो सरखारियावबो एसे खम जायो ओमफ्राय प्राइभेटफोराव लायोबा गोबां थाङो दाथ' प्राइभेटफोराव। बोसोरसेयाव। दाइनजि गुजि। लायो बोसोराव रोजा दाइनजि। गुजि रोजासो लायो ओमफ्राय ओरैनो सरकारिफोराव लायोबा बोसोराव नैजि एबा जिबा रोजानि गेजेराव जायो आरो।
औ औ। ओम बेनिफ्राय बिएड फरायनाय सुबुंफोरालाय आसामावलाय बेसेबांसो जाखो आरो गोदो बेथेमोन दा माबायदि जाखो बिनि डेमान्डआ दा दंना गोदो दंमोन।
दा बिएड नि एबा बिएदथ्रिनाय उथ्रिनानै थानाय मानसि आरो बिएड लानो नागिरनाय मानसिया गोबां बांबाय। मानि दा सुबुं सानखोआ बांनायनि थाखाय आरो। बिएड नि दिडिमान्डआ बांनायनि थाखाय गोबां मानसियानो बि एड पास जानानै दं आरो गोबां मानसियानो बिएड साख्रिनि बि एड लानो थाखाय एप्लाइ खालामनो नागिरग्रा बहु गोबां मानसि दं आरो दा बेनि थाखायनो माने। गोबांनि गेजेराव साथाम ओ गोबां खम मानसियानो मोननो हायो आरो
ओम दाथ जोङो सरखारियाव साख्रि मावनोबा मास्टार साख्रि मावनोबा बिएडफोरखौ नांगौ दि लेड फोरखौ नांगौ। बिनिफ्राय सरकारि स्कुलालाय जोंनि आसामाव बेसेबांथो दङ माथो प्राइभेटखौसो बांसिन नुयो बिनि थाखाय दा जोंनि आसामनि मानसिफोरा मानो थाखाय बांसिन सरखारि मास्टारखौसो लुबैयो एसे फोरमायनानै होनायसाय
दा सरखारि फरायसालिया गोबां खम जालांबाय प्राइभेटआ बांदों हले सुबुंफोरा सकारारि साख्रिखौ मोननो लुगैयो आरो मानि थाखाय माने सरखारि साख्रि मावोबा एबा सरकारि। फोरोंगिरि जायोबा बिनि बेथना गोबां जायो। आरो बेजों लोगोसे माने। सरकारि सरकारि माने फरायसालियाव साख्रि मोननाय सुबुंफोरा फरायसालियाव गथफोरखौ होनो बानायनि थाखायनो गोबां सरखारि फरायसालिफोरा गोमानो
अ अ औ दे अब्ला नोंथां दोनथ नोसै नामा दे दे